हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आं नोंथां ओ थाङ होनबा जों बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बायदि रायलायनोसै नामा?
औ दे नोंथाङा स्टार्ट खालामग्रोदो
औ दे होनबा ओ बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां जानाय लोंनायफोर दङ जेरै बलफ्रा साम' जायो खांख्राइ जायो। अमा बेदर जायो ओ दाउ जायो बोरमा जायो। मैसो जायो।
होम
ओ गोबां बिदिनो जानाय लोंनायफोर दङ ओ नोंथांनि गेस ओ नोंथांनि अबेबा मोनसे बो फेभरेट बिदिनो जाग्राफोर दं नामा जायखौ नोंथाङा जानानै जोबोर मोजां मोनो
आंनि फेभरेट बुङोब्ला आङो दाउखौनो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय नोंथांनि माबा फेभरेट दं नामा?
ओ फेबरेथ होनोबा आंना ओ अमा बेदरखौनो जासिगोन अमा बेदरखौनो मोजां मोनो आं बांसिन एसे
आदसा नोंथाङा बेखौ बानायनो रोंगोना रोङा
औ अबिफ्राथ' बिदिनो अ-अ बानायजायो बानायफाय आङो बारा बानायफेराखै आरो नाथाय आङो न'आव माबा माबलाबा बानायजायोमोन।
आतसा बेबा बानायनायनि माबाखौ प्रसेसखौ आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा अमाखौ माबायदि बानायो?
बांसिनानो फार्स सावनानै जायोमोन बार अमाखौ आं बांसिनानो मेनानै जायोमोन। अमा बेदरखौ अमा बेदरखौ लादो लानानै बेखौ फिसा फिसानो हादो हानानै बेयाव संख्रि बानलु थाव आरो हायोबा नारें बिलाइ हो इदिनो होलाबायदो बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ थालिर बिलायाव जुनानै आरामनो खादो खानानै ओ नाखौ अराव सावदो बिदिनो सावबाय थादो बिदिनो ओ थार्टि मिनिटसो सावदो
होम
सावनानै उनाव बियो जाबाय आरो मोजां जाबाय आरो इयो
औ आदसा औ जोंनि बर'नि जानायावथ' जेनेबा ओ नाफाम दङो सबाइ खारै दङो नोंथाङा नाफाम जायोना?
औ औ
औ आं जाफेराखै मानोना आं माने जानो हाया आरो ना बोरैबा मोनो ओमफ्राय नोंथाङा मि थिगौ नामा बे नाफामा माबोरै टेस्ट जायो ओमफ्राय बेखौ माबोरै बानायो
आं बानायनाय प्रसेसखौथ' बारा मोजां मिथिया नाथाय जोंहानि न'आव बानायोमोन उन्दैयाव आंबो बारा मोजां मोनामोन दानि थाखाय उनाव लासै लासै जायै जायै माने एसे दा एसे माने आं बारा मोजां मोना मोननायालाय नाथाय दामाने एसे जानो हायो आरो आङो बाथोन बायदि औ गोबा ओ गोदोथ' आङो बारा माने मोजां मोना माने आं दांफेराबोमोन आङो नाफामखौ जानो माने बिनि मोनामनायखौ नो फैसा मोनथारामोन आङो उन्दैयाव ओमफ्राय आं जिखौ खोनादों आं जिखौ नुदों आङो आं बिनि खोनानाय मथेबा औ मोनसे मोनसे धरनि थास' दंफां खायोनो बिदिनो दालायखौ आरो ओ ना गोरानखौ मोनैजों ज'नो देग्लिनानै बिदिनो माबा मोनसे खालामनानै ओ बथलाव सोना दोनो बथलाव सोनानै हा सिङावसो फबना दोनोनो ओ मास मोनसेसो होनबानो बियो माबाया जायोनो नाफामा जायोनो
औ नोंथाङा अमाखौ मानो जानो मोजां मोनो?
अमाखौ
औ
ओ अमाया गो-गोथाव नालाय ओंखायनो जानो मोजां मोनो बेखौ
आदसा आरो ओमफ्राय मा मा जाबावनो मोजां मोनो?
ओ हांसो बेदर हांसो बेदरा जों खुमब्रा ओंख्रि बानायनाय जायो अब्लाबो जोबोद गोथाव जायो लोगोसे सबाइजों हांसो बेबो जोबोद गोथाव जायो एसे रानफुनला जानांगौ आरो हांसोआ अमाखौ जायो। जानो थाखाय एसे मिलाव लायो बुस्थुआ ओमफ्राय ओ हांसोजोंबो हांसो जाबोद गोथाव जायो जानाया। आङो नाइनटि माने आङो औ।
दे बुंदो
ओ नोंथां बुंग्रोदो दे
अ आं सोंनायदोंमोन आरोना नोंथाङा बिदिनो ओ बांसिन ओ मालायनि संनायखौ जायो ना नोंथाङा गावनो संनानै जायो।
ओ नोंथाङाथ' जोबोद गोरा सोंथि सोंबाय आंनाव
औ
आं मा होनबावो आङो ओ आं बिदिनो फिफ्टि आङो जोंनि आयानो बांसिन संनाय जासिगोन माब्लाबा माब्लाबा आंबो संनां आं गावनिखौ गावनि आं गाव सङो होमबो माने बारा संनाय जाया नालाय जेनबा नोंथाङालाय संनो रोंगोना रोङा?
औ रोंगौ। आं बांसिन संनानैनो जायोमोन माने आं हारसिं थायोमोन नाल हारसिं संनानै जायोमोन। बाट बेफोरबादि ट्रेडिसनेल ओ फोरखौ बानाय संफेराखै आरो जेनेबा आं अला संफेराखै सबाय संफेराखै दाउफोरखौ संनानै जायो बाट बिनो हांसो बा अमाफोरखौ सं फेराखै आरो आं माने अमाखौ जानोबो मोजां मोना बेनिखायनो सं फेराखैबो आङो
ए
औ
ओमफ्राय आरो बेलेगखौ मोजां मोननाय
उम बेलेग मोजां मोननाय बिदि नोंथाङा ओ गुबु गुबुननि माबा जानो मोजां मोनो नामा गुबुन ट्रेदिस चननि औ।
गुबुन ट्रेडिसननि आङो मिसिंफोरनिखौ एसे मोजां मोनो आङो।
अ मिचिंफोरनिया मा जा मा थायो आं बिसोरनि जानाय लोंनायखौ बांद्राय मिथिया।
जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो जायो नाथाय बिथांमोना ओ जेब्ला अ हमना ला जेब्ला अमा बेदरखौ सोङो अब्ला जोंनियावथ' बारा बिदिनो दं बिलाइफोर होलाबायनाय जायाना लाइ बिलाइ होलाबायो नाथाय बिथांमोना जेब्ला सङोना अब्ला माने नारें बिलायनिफ्राय लानानै गोबां गोबां माने माने नु जों नुफेरै बुस्थुफोरखौबो होलाबाय माने। अलाबो जानोसै गोथाव जायो।
औ औ बिसोरनाव गोबां माने बिदि मैगं थाइगंनि भेराइटि थायो नालाय। जोंनाव जायखौ बांसिनानो जेनेबा मोननो थाङा बांसिन माबाफोरखौ माने बिदिनो ओ पाहारि जायगाफोराव बांद्राय गुबुन गुबुन मैगं थाइगं मोननो थाङो आरोना बिलाइ माबा माबि।
ए
औ ओमफ्राय आरो मा मोजां मोनबावो?
ओ बिदि आङो जांफुटनि बागै सोंदों नामा नोंथाङा?
हा?
जों फुडनि बागै सोंगोन ना मोन थाङा? स्ट्रिट फुड
औ औ औ बिदिनो नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो आरो बेफोरनि अनगा
आंथ' चावमिनफोरखौ जानो मोजां मोनोमोन आङो चिकेन चावमिनखौ एसे मोजां मोनोमोन आङो सानो नाथाय एसे ओ केेल्डनि थाखाय आं एसे जानो गारहांबाय आङो माने।
औ औ।
गांसेबो प्रब्लेम जाहैगोन ना जानाया नाथाय आं थांनायाव आरोना जुदि आङो बिब्दि सावमिवनफोरबो जाबाय थायो अब्लाथ' उनावथ' लासै लासै बिदिनो हेल्थनि एसे प्रब्लेम जालांगोन आं आङो गारहांबाय माने इफोरखौ जानो थाखाय नाथाय आगोलो जोबोद जायोमोन आङो सावमिखौ।
उम्म हम्म आंनि साननायावबो बिदिनो आरोना ओ जेनेबा ननि गाव बानायनानै जानाया बांसिन मोजां जायो बेफोरबायदि स्ट्रिट फुुद जानाया जोंखौ बेराम खालामो। आरो बांसिनानो बिसोरनि ओ माने बानायनाय बा दा जेनेबा चावमिनखौनो नाय बेयो जेनेब बा ओ बेखौ बानायनायनि प्रसेस बेयो अइलि जायो बेराद जायो जोंनि हेल्थनि थाखाय मोजां नंङा औ। उदैनि थाखायबो मोजां नोंङा नाथाय जोंनि जे ओ थैसोबो माने जानाय लोंनाय बि फोरो जेनेबा उदैनि थाखायबो मोजां आरोना ओमफाय मैगं थाइगंफोराबो मोजां। जोंनि देहाखौ मोजांङै लाखिनायनि थाखाय बिदिनो सानो आरो आंङो।
नोंथांङा म' म' जानो मोजां मोनो नामा?
औ आं जानो मोजां मोनोमोन बोट दा जेनेबा बांद्राय बिदि माबा खालामा आरोना जेनेबा ओ बेखौ मेदानिफ्राय बानायो नालाय मेदाया माने जोंनि उदैनि थाखाय मोजां नंङा आरो बेनि थाखायनो आंङो एसे औ जानो गारबाय आरोना। बोट बिदिनो माबेबा समाव मोनबा जायो आरो।
आंबो आवगोल गोबां जायोमोन आंङो इदि मम'खौ ओमफाय दाबो जायो बोरोय जानाया नाथाय एसे खम खालामनो ट्राय खालामगासिनो आंङो मम'खौ।
उम।
मम' बारा ओ थावबो बाहायनाय जाया नालाय ओंखायनो एसे बारा साना आं मम'खौ। बेथ नंगौ बारु इयावबो एसे माने मैदाफोर बाहायनाय जायो।
उम नोंथांङा माबाफो फोर ओ इन्टारनेसनेल फुडफोर जाफेरबाय नामा?
इन्टारनेसनेल फुड होमबाथाय आंङो जाफेराखै जानायालाय नाथाय आंङो माबाखौ सुसिखौ जानो गोसोमोन आं खेनसे‌।
आदसा उम।
जोंनियाव बिदि सुसिफोरथ' मोनाना ओंखायनो
औ औ जोंनाव बांद्राय मोननो थांङा।
औ।
उम।
इदिनो ट्राइ खालामनो गोसोमोन आंङो बोरै सानो
उम हो ओ नोंसिनाव ओ बिदिनो फेस्टिभोल बा माबा जेनेबा न'आव माबा मोनसे माबा जायो ओ प्रग्रामफोर जायोब्ला बिदिनो मा मा जायो
ओ जोंनावथ' बिदिनो ओ ओ दानि समाव इदिनो थावजों संनाय बुस्थुफोरखौ एसे गारहांबाय माने जोंनि न'आवबो।
उम
टाइमा जाबाय इदिनो थिंख्लि फिथाफोर इदिनो संलाबायो ओमफ्राय नङाबा इदिनो माबाफ्राव थांनानै जि ओ बेडफोर थायोना बिखौनो लाबोनानै एसे माबा माबि बानायला बायो माने। इदि माने बारा गोदो गोदायनि बायदि फिथा सौराय बानायला बायला माने। फिथा बानायबाबो इदिनो थिख्लि फिथाखौ बानायो नंङाबा इदिनो गोलाव फिथाखौ बानायो।
नोंथांङा बे फिथानायनि प्रसेसखौ मिथियो नामा मालाबा फिथा बानायफेरदों।
ओ आंङो माबाखौल' बानायफिदों आंङो जि फिथा गोलाव दंना बेखौ बानायफिरदों। फ्राय इयो थाव फिथाखौ बानायफेरदों आंङो।
आदसा ओमफाय नोंथांङा माखौ जासिननो मोजां मोनो?
आं आंथ माखौसो मोजाङांसो मोजां मोनो आङो इयो गोलाव फिथाखौ।
औ औ औ सिबिननि ना नालेंखरनि
से उनावथ' बिदिनो सिबिंनि नारखलनि बिदि रेगुले बानाया सिबिं आरो नारखिलखौ मोनिखौ ज'नो लगायसिगोन दा बेखौनो होसिगोन
आदसा
दे होमबा नोंथां जोंना सायाव समाबो जागौबाय
औ औ औ दे नोंथांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय दे दोनथ'नोसै होमबा
गुर माने औ थिंख्लां